खोनादोंना नोंथां
खुलुमबाय नोंथां गिबियावनो नोंथांसिम मोनाबिलिनि साबायखर बावहरबाय।
औ नोंथां खुलुमबाय।
खोनादों दा नोंथाङा?
खोनादों नोंथां।
नोंथाङा सम होनो हागोन ना एसे?
औ हागोन नोंथां हागोन।
ज नोंथाङा बैसागो फोरबोनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ दे फोरमायलाय।
जेरै बैसागो फोरबोआ बर'नि मोनसे रावजाथा फोरबो बे समाव गासैबो मिथिंगायारि जिब जुनार दाउमा दाउसा बिफां लाइफां जेरै जिब जुनारफ्राबो मानसि जेरै मानसिफोराबो जेरै गासैबो जयै रंजाखाङो आर ना
औ नंगौ।
बैसागुनि गिबि सानखालि जोङो जेरै मोसौ थुखैनाय बे बेबायदिखौ फालिनाय जायो आरोना।
औ औ।
जेरै मोसौ थुखैनायाव जोङो जेरै न'निफ्राय
जेरै ओंखाम संनायाव बाहायनानै जेरै सारायफोराव सारायफोराव फुङावनो बख'नानै बेखौ जानाय थावजों लगायनानै मोसौ मोसौ एबा बोरमानियाव फोननाय जायो आरोना। आरो बेयावनो जेरै जोङो खाराय
औ।
जेरै- पानिलाव फान्थाव हालदै जेरै डिग्रिलिटि बेफोरबायदि बेसाद बेफोरबायदि बेसाद हाग्रायाव मोननाय बेसादजों जों मोसौजों मोसौनाव माला खालामनानै जों मोसौखौ गानहोयो। गाननानै जोङो फुख्रि एबा दैमायाव लांनानै
औ।
मोसौफोरखौ थुखैनाय जायो आरो
औ नंगौ।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों दे नोंथां दे बुंबाय था।
औ बेयाव थि जोङो मोसौखौ लांनानै थुखैखांनानै जोङो बे जेरै थारै बे थारै फान्थाव बेफोर फान्थाव आरो बेफोरबायदि हालदैफोरखौ हानानै लांनानै हानानै लांनाय बेसाद फोरबोनि बेसादखौ मोखौनियाव सारनानै ओरै लाव जा फान्थाव जा बिदि होननानै बोसोराव मासे मासे फिसा जा बिदि बुंनानै मोसौनाव सारनानै होनाय जायो आरोना
औ नोंगौ
बिनि उनाव मोसौखौ एंगारना फैनानै दैमायाव एबा फुख्रियाव जोबनोसै समाव दुगैनानै मोखौ बोराइ मोखौनि बोराय दोनदाल एबा बोराय जानाय दोनदाल ससेखौ जों बे थारायजों लोगोसे थाराय आरो दिगिलिथि बेखौ जोङो दोनदालदो होनानै
औ
दैमा दैमा दैमानि एबा फुख्रिनि जिङाव बेखौ गायनानै गारबोयो आरोना
औ नंगौ
बेनि उनाव जोङो जेरै मानसिनि बेनि उनाव मानसिनि फोरबो जायो मानसिनि फोरबोआव जोङो जेरै सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेनथ' गासैबो ज'यैनो रंजालायो
औ
खानादों ना नोंथां
औ खोनादों दे नोंथां दे बुंबाय था
गोदोनि दिनावथ' बैसागुखौ जोङो मास मोनसे एबा दानसे होननानै फालियो होननानै खोनायोमोन
औ औ
नाथाय दानि दिनाव सप्तासे एबा सान सनि
औ
दिन एबा दिनफोरल' फालिनायखौ जों नुनो मोनो
औ नंगौ
बेयावनो जोङो सेंग्रा सिख्ला जयै मोसानानै न'खर न'खर मागियो आरोना खाम सिफुं सेरजा लानानै बिदिनो न'खर न'खर मागिनानै उनाव बिदिनो गथायबो गासैबो रंजालायो आरो उनाव बैसागुनि जोबनोसै समाव जोङो बिदिनो रंजालायनानै बेफोरबायदि खाना जायोबा फैसा मोन मोन मोसानानै मोननाय फैसा एबा माइरंजों बिदिनो माबा मोनसे रंजानायनि नामाव बायनानै जायो आरो
औ औ
बैसागुनि लास् जोबनोसै समाव बैसागु जोबखांनानै बोर जोबनोसै उनाव जोङो बर'फोरा जेरै माबा फुजा होयो आरोना बेखौ लामा गाथेननाय फुजा होनो
औ औ
बे लामा गथेनायाव जोङो बेखौ बर'फोरा बेखौ होथारो आरो ना बेयाव जोङो बर'फोरा फोथायो आरो गोदोनिफ्रायनो होबोबाय थानाय बेयावनो ओफ्राय फुजा होनानै खुलुमो गासैबो बोसोरा गोदान बोसोरा मोजाङै थांदों। बिदि होननानै गथायबो रायजो हैैयोबानो जयै खुलुमो बे बेयावनो आरो बिदिनो लास्टाव मोनानाय समाव बिदिनो न'खर न'खर ओंखाम एसे ओंखाम एसे आरो बिदिनो खान्थाल, थाइजौ
दाउ
आरो दिंखिया बेफोरखौ ओंखामजों लोगोसे खाथुमनानै इसोरनो बाव इसोरनो बावनो थाखाय गोथार जिआव बोननानै इसोरनो हरनानैसोरनो हरो आरो।
औ नंगौ।
गामिनि बोरायफोरा बेखौ लामायाव लामायाव थुनानै दोननोलाय बेखौ लांनानै ज' खालामनानै बेखौ सा खोलाहा गारनाय जायो आरो थफ्ला मोननै खालामनानै अ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों दे नोंथां।
बेखौ जमा खालामनानै गारनाय जायो बेयाव जोङो गासैबो मोदायखौनो रायखांनानै एबा थांनानै फालिनाय जायो जों साहा खोलाहा बिदिनो लामा लामा बिदिनो सोरबा गराइ सोरबा नाव सोरबा बिदिनो बायदि बायदि मोसा मुफुर जालायनानै बिदिनो मोदायफोरखौ होनानै लाङो लामा लामा जोबनायाव गामि बारनानै लामायाव साहा खोलाहायि फुजा होनानै बे इसोरनो बाउनाय फालिथायखौ बे लामायाव गोथारै लामायाव जयै दोनबोनाय जायो आरो।
औ नोंथां।
उम। बिदिनो नोंथांमोननिजों बैसागो फोरबोखौ माबोरै फालियो। नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां‌।
औ।
दा जोंनियाव जेब्ला बैसाग बोथोर सफायो अब्ला गामिनि सेंग्रा सिख्लाफोरा ज' ज'यै गिबि बैसागोनि गिबि सानखालि बयहाबोथ' गावबागाव न'आव मोसौ मैसो थुखैखायोनाल नोंथां।
औ औ।
बिनि अखानायै ओ ओ गिदिर गोलावफोरनो बा गावनि न'खरनि बिमा बिफाफोरनो मान बावनानै आर'नाइ फालि बा सोरबा सोरबा खुलुमनानै बोर लायो आरो गिदिरफोरनिफ्राय।
औ औ।
बिनि नेक्स्ट अखानायै बा सानथामनि उनाव बिसोरो मोसानो थाखाय गुबुन गामि गामि थाङो आरो ना नोंथां मागिनो थाखाय। गिबियाव बिसोरो गुबुन गामियाव मोसानो थांनायनि सिगां गामिनि मन्दिराव थानसालियाव खाला लगायनानै खाम सिफुं लानानै खुलुमना जयै खुलुमस्रानानै आरो खेबसे स्राय मोसा स्रायनानै बोराय बुरैनि बोर लानानै गुबुन गामियाव मोसानो बा मागिनो थाङा आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ
बेनिफ्राय बिदिनो गोबां गामि गामि गिदिंनानै मागिनानै मोननाय रां माइरं बेफोरखौ जमा खालामनानै बैसागु जोबखांनायनि उनाव बेफोरखौ हिसाब खालामनानै बा ओ बेफोरजों मोननाय रांजों ओ इसे ओ खाना बा रंजानायनि मुङावनो खाना इ बे खालि प्लास दिनखालि खाना जायो आरोना ना जयै। दाउ बेदर बा बायदिसिना जानाय मुवा बायनानै बेनि उनाव बे फैसा आग्लायना थानायफोरखौ बा माइरं मोन ओ मागिनानै मोननाय माइरंफोरखौ फाननानै जमायाव दोनथुमनानै बा गामिनि सोरनिबा फैसा नांथ'गो जानाय बेफोरबायदि सुबुंफोरनो खुद होथ'यो आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ'
बेफोरबायदि खामनानै जमायनानै दोनो। बेबायदिनो बैसागोआव ओ गेदेर दा उन्दैनो उन्दैया गेदेरनिफ्राय बोर लायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ बेनो। नोंथाङाबो बैसागो बोथोराव मोसानो थाङो दा?
औ थाङो नोंथां।
औ गामिनि सेंग्रा फिसा सेंग्रा सिख्लाफोरदों जयैनो
औ औ जयै। बे मोसा हैयो।
औ औ नोंथाङा खाम दामनो रोंगौ दा? औ
माबा मोनसे बर'निनो दामग्रा आगजु नालाय
औ औ।
बेखौ रोंनाया बर'नि मोनसे रोंथारनांगौ आयदा आरो।
औ नंगौ।
उम जायखौ जोङो दामनानै सिखायाबा बेफोरखौ इयुनाव गोमालांनो नागिरो बिनि थाखायनो बेखौ रोंबाबो रोङाबाबो दामनानै सिखायनाया जोंनिनो गोनांथि।
औ दा बर'नि गाहाय दामग्रा देग्राया खाम सिफुं सेरजा जथा जाबस्रिं बेफोरनो आरोना नोंथां आरो गंगोना।
औ औ।
आरो थरखा बेफोरनो।
औ औ।
बेफोरबो लासै लासैनो बर'नि दामनाय देनाय मोसानायफोरा गोमालांनो नागिरो।
औ नोंथां।
ओ दा गामि गामि मोसानाय बा बेबायदि बैसाग बोथोराव मोसानायाबो गोबां खमायनो हमबाय गोबां गामिनि सुबुंफोरानो बा गोबां गामिनि मानसिफोरानो बेफोरबायदि मोसानायखौ। खमायनो हमबाय दानिया गोबां नुलिया नाथाय आगोलनि दिनाव बयबो गामि आइ गामि गामि बा गुबुन गामिनिफोराबो गोबां मोसानो फैयोमोन नाथाय दा बेफोरबायदि गोबां नुनो मोनलियानो आरोना नोंथां।
औ औ।
ओ बेफोर बैसागो बोथोराथ' जोंनि दा बैसागो मोसानायाथ' जोंनि हारिमुआव जों लोगोसे दोनखायो नालाय। बेखौ ओ फोथांना लाखिनाया जोंनि नो बिबाना् आरोना नोंथां।
औ औ औ।
नोंथांमोननि गामिनिफोराबो मोसानो थाङो ना नोंथां?
औ थांङो जोंनियाबो। गासिबो जयेन जानानै गामियाव मोसायो आरो बि बिदिनो गामियाव मोसोखांबा इदिनो बायजोआवबो मोसानो थाङो बेलेग गामियावबो।
औ औ। दे नोंथां जोंनिया समाबो जाबाय।
औ।
ओ आंजों एसे रायज्लायनो सम होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर बावहरबाय।
औ नोंथां।
ओ जाहाथे इयुनाव नोंथाङा आंजों ओ। रायलायनो एसे समहोबावयो उनाव